हेल' खोना खोनादोंना? खोनादोंना नोंथाङा?
आ
आरो हा? खोना खोनाऔ औ खोनादों दे नोंथांजों आं औ औ खोनादोंना?
औ नोंथां औ औ खोनादों नों?
अ नोंसोरजों आङो दसे सम रायजलायगौमोन रायज्लायनो हागोन नामा? औ खुलुमबाय नोंथां
औ औ हागोन नोंथां हागोन।
नो-नोंथां औ औ औ नोंथांजों आङो जोङो जि दावबायथिङो बेफोरनि बागै एसे सावरायगौमोन। सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां आं।
औ जों दा दावबायनायाबो जोंनि ओ उम मोनसे ओ मा होनो एंगारहायि नङा होमबा जोङो दावबायनानै मोजां मोनो औ आ दा नोंथाङा नोंथाङा बबे बबे जायगायाव दावबायथिंखो एसे फोरमायनानै होनो हागोन? हागोन नामा आंनो
औ नोंथां दावबायथिंनाय होननानै बुङोब्ला जोंनाथ' माखासे दङ जेरै जोंना गाव रंजानो थाखाय दावबाय थिंनाय बा फरायसाफोरनो माखासे सोलोंथाइनि बिथिङाव जोङो गियान होनो थाखाय दावबायथिंनाय आरो माखासेया दावबायो
औ।
गुबुन जायगानि माखासे बै नेरसोनफोर खौ गुबुननो दिन्थिहरनो थाखाय बेफोरबायदि जोंनिया गोबां दावबायथिंनाय दङ दा आङो ओ सोलोंथाइनि ओ दावबायनायनि सायाव एसे फोरमायनि नोंथांनो।
औ औ औ दे औ।
बोसोरफ्रोमबो फरायसालियाव मोनसे फरायसालियाव सोरबा फोरोंगिरिया मुखुब थायोब्ला बे फोरोंगिरिया फरायसाफोरजों लोगोसे माने गुबुन गुबुन जायगायाव दावबाय थिंनो थांनो गोनां जायो। आंनि बिथिङावबो आङो थांनो गोनां जादोंमोन बिब्दिनो ए बेयाव फरायसाफोरखौ जोङो मोनसे मो जां जोंनि बर'फोरनि नेरसोन जाय नेरसोनफोरा माने गोदो गोदायनि माखासे राजा रानिनि मुसु खा बा नेरसोनथिखौ बेवहाय जोङो बे नेर जोहै माने फरायसाफोरनो फोरमायथिनानै होनो हायो। बैफोरबायदि जायगाफोराव जोङो फरायसाफोरखौ लांनो गोनां जायो। बियो सोलोंथायारि दावबायनाया फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे
औ गोनांथार औ औ।
औ। जाययाव जों जाय जायगायाव दावबायनो थाङोब्ला औ नोंथां जोङो बेवहाय जोङो मा खासे गियानफोर जोङो आरजिनो हायो बैफोरबायदि जायगा फोरावसो जोङो दावबायनो थाङोब्ला
औ
मोजां जायो नोंथां।
औ औ मोजां जायो।
औ जेरै जोङो जोंनि दावबाय थिंनाय माखासे जायगाफोर दङ जेरै जोंनि गोबां जोंनि बे बाक्सा जिल्लानि सुबुंफोरा माखासेया भैरबखन्द, बगामाथि थि बैफोरावबो जोंना ओ दावबायनो थाङो आरो माखासेफोरा जोंना गुवाहा टि साइन्स मिउजियाम बेवहायबो दावबायनानै जोंना औ गोबां जोङो सोलोंथाइखौ जोङो लानो हायो आरो आरो गथ'फोरनोबो जोङो माने मोगथां महराव होनो हायो जोङो।
औ औ जाहाथे बिजाबाव ओ फरा बिजाबाव मोननायजों
मोननायजों लोगोसे जोङो गावनि माने लानदां मेगनजों जोङो नुनो हायो आरो बै जायगायाव थांनानै। जेरै जोङो दानिया जोंनिया जुबिन खेत्र। बे सनापुरनि जुबिन खेत्रआ बेयावबो माखासे सुबुंफोरा जोंना दावबायनो थाङो बेफोरबायदिनो सोलोंथारि दावबायनाया मोनसे गोनांथार एंगारनो हायै। बिब्दिनो जोंना गोबां दावबायनाय दङ। दा नोंथाङा माबायदि दावबायनायखौ मोजां मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनानै हो नोंथां?
औ औ जोंनियाबो बेफोरबायदिनो न'खरनि ओ सुबुंफोरजों जेनेबा न'खरनि सोद्रोमाफोरजों दावबायनाय जायो आरो ओ। फरायसाफोरनि अनगायै औ जोंनिया बे बै बोसोर मागो बेफोरबायदिफोराव दावबायनो थाङोना ओ बेफोरबायदियाव एसे न'खरनि सुबुंफोरजों दावबायनाय जायो आरो। ओ फरायसाफोरजों दावबाय दावबाय फरायसाफोर जों दावबायनाय जायो लोगोसे आरो न'खरनि सुबुंफोरजोंबो ओ दावबायनानै मोजां मोनो। जेनेबा न'खरनि मानसिफोरजों थाफानानै ओ जोङो मोजां मोनो। आरो बिदिनो लावखार ओंखामफोर जाहैनाय जायो। ओ बेफोरबायदिनो खाथिनि हाजो ओ जेनेबा दा ओ सुकिफोर बायदि जायगाफोराव दावबाय हैैनाय जायो आरो ओ ओ बेहाय जोङो नखरनि मानसिफोरजों एबा सुबुंफोरजों मा होनो बेफोरबायदि नो एसे रंजायो बोसोर बायदिफोराव रं रंजानानै मोजांमोनो गो गोस। सोर फोरखौ बेनि बारहावा हाजो हाला बायदिफोरखौ नानै बिनि। थिंगायारि समायना महर दैमा दैसा बेफोरबायदिखौ नु। जेन जखौ मोजां मोनो आरो। बेफोरबायदि दावबायनाय जायो औ औ औ औ। औ औ औ बेफोरबायदिनि थाखाय मोजां जायो आरो। आरो नखरनि मानसिफोरख। खौ लांबा बिसोरबो गोजोननाय मोनो जेन न न'आव थाबाय थ। स्लाय स्लाय एसे बेरायनायाबो एसे मोजां आरो जोंनि थाखाय।
औ नोंथां।
गोजोननाय मोनो देहाफोरखौबो बेफोरबायदि मिथिंगायानि महर। फोरफोरखौ नुबा बेफोरबायदि आरो आरो लोगोसे आरो बेबायदिनो नोगोरफोरावबो दावबाय हैैनो हायो जों। बेफोरबायदिनो ग गुवाहाटि नोगोरमाफोराव न'खरनि मानसिफोरजों फोरजों बे जुनारसालि बायदि। नायहैनाय जायो लोगोसे फरायसाफोरबो थांनाय जायो आरो बेफोर फरायसा फरायसाफोर कलेज खौबो लानानै फोरोंगिरिफोरा लाना थांनाय जायो आरो। जुनारसालिफोरखौ न बेफोरनि जुनारफोरखौनानै जोंनि फरा बिजाब बायदिफोराव थानायजों गोरोबहोनानै गोजोननाय मोनो आरो रोङोबो बुजिनानैबो लानो हायो बेनि थाखाय जुनारसालि। फोरखौबो फोरावबो दावबायहैनाय जायो आरो। नों औ औ नोंथाङा ओह। बे खाथि खाला ओनसोलफोरावथ' दावबायफेरबाय जानांगौ नङा होमबा?
औ नों
औ औ दे ओ ओ नों। नोंथाङा दा जोंनि बे खाथि खाला ओनसोलनिनो मा मा जायगायाव दावबायखौो एसे फोरमायना होनो होदो
नोंथां खाथि खाला दावबायनाय होनोब्ला थ' जोंना दा जोंनि बे बाक्सानि होनोब्ला जोङो सुकिखौ बुंनांगोन सौकियानो जोंनि बयनिख्रुइबो
औ औ आरो मोजांसि।
मोजांसिनबो। नाथाय बेयाव फरायसाफोरनि थाखाय दावबायनो एसे। उसुबिदा थेवब्लाबो बेवहाय मे गिदिर फोरनि थाखाय माने लावखार ओंखाम जानायनि मोनसे मोजां सुबिदा जायगा आरो नोंथां बेवहाय। गोबां माने जोंनि माखासेफोरा खाथि खालानि सुबुंफोरा बेवहायनो। लावखार ओंखाम जाहैयो बिदिनो जोंनिया माखासेफोरा थाङो मैना फुख्रियाव बे मैना फुख फुख्रियाव नाथाय बेवहाय लावखार ओंखाम जानायनि बेवहाय सुबिदा गैया। बेयो मोनसे धोरोमनि माने थानसालि दङ बेवहाय बेवहाय थाङोब्ला जोङो कमप्लिटलि बेवहाय गासैखौबो माने निरामिस जानो गोनां जायो आरो जोङो बेवहाय हाय माने जेबो ना बेदर बिदि बायदिखौ धोरोमनि जायगा थानसालि नालाय बेवहाय मोनजानो थाङा मैना फुख्रियाव
औ नोंथाङा औ औ नोंथाङा दा नोगोराव मा मा जायगायाव दावबायखो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
नोंथां नोगोर होननानै बुङोब्लाथ' जोंना गोबाङानो जोंनि बेफोर जायगानि सुबुंफोरा गुवाहाटीयावनो थाङो गुवाहाटिनि
औ
बांसिनानो साइन्स मिउजियामाव थाङो बे साइन्स मिउजियामनि माखासे नुथाइफोरा मोजां बेवहाय जोङो
उम
माखासे गथ'फोरनो माने बे जायगायाव गथ'फोरखौ लांनानै जोङो दसे सम माने गोजोन होनो हायो गुवाहाटि साइन्स मिउजियामाव बेवहाय माने माखासे जों नुफेरै जुनारफोर बा नाफोर बेफोरबायदि दोननायखौ जों जोङो ओ दिन्थिनो हायो आरो औ मोनो
गोबां साइन्सनि माबाफोरबो नुनो मोनो आरो
अ साइन्सनि प्रजेक्ट फोरखौ बा जोङो माबायदि बानायनाय जायो बेैफोरखौ बिनि सोमोन्दै जोङो गथ'फोरनो माने फोरमायना होनो हायो आरो बे साइन्स मिउजियामाव लाङोब्ला दा जोंनि माखासे गथ'फोरा बेफोराव थांनानै माखासे जोङो गियानबो आरजिनानै लानो हायो
माखासे गथ'फोरा बेबायदिनो गियानबो मोनो बेवहाय थांनानै आरो माखासेफोरा जायफोरा गियानखौ आरजिनो लुबैया बिसोर बिस बिथांमोनाथ' माने मोननाय नङा आरो बिदिनोसै दा नोंथां जोंना समाबो जाबाय अब्ला जोंनि सावरायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां औ गोजोन्थों नोंथां सम होनायनि थाखाय औ
नोंथां